नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नोंथां
औ औ आं दासान्दि ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथांनियाव गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय नोंथां।
औ औ
औ नोंथाङा मा खालाम ओ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा आंनो?
औ हागोन नोंथां
औ नोंथांनाव माने मोनसे सोंथि लानानैसो फैदोंमोन आरो ओ अब्ला जोङो सोंथिखौ आवगायलांनोसै नामा नोंथां ओ जोंनि बर' समाजावथ' जौवा मोनसे जोंनि एंगारनो हायै बाहागो होननानै जों गासैबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां। नोंथाङा बर' समाज ावहाय जौआ माबायदि बाहाय जायो बा नोंथांनि ओनसोल फोरावहाय माबादि जौखौ बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन जेनेबा जौ होननानै बुङोब्लाथ' बेखौ जोङो मिथिबोखायो जेरैहाय जोंनि आबै आबौबा बेफोरबायदि ओ आगोल बेफोरखौ हाय ओ जोबोर लोङोमोन बा सावोमोन न'खर न'ख नङा होमबा नाथाय दानि जुगावहाय जोङो जोंनि औ जोंनि गाम गामियावहाय जेनेबा सरासनस्रा बेलेगफोर गामिखौ जों एसेबां मिथिया जेरैहाय जोंनि गामियाव हाय दासान्दि बेफोरबायदि जौ संनाया आ- गोलनि साय जोबोर खम जाबाय आरो दा जोङो एफा एनै बा नसे ननै बेफोरबायदि यावसो जोङो संनाय बा फाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आगोलनि फाय ओ दानि मुगायाव एसे खम जाबाय आरो जेनेबा आगोलाव थ' होननानै बुङोब्ला जोंनियाव औ बर'फोरनि गासैबो आइजोफोरानो बेफोरबायदि जौ संनायखौ जौ सङो। मोन आरो जेनेबा फाननो थाखाय नङा आगोलो न'खरनि औ न'खरनि न'आवनो जोङो लोंनो थाखाय बेफोरबायदि जौखौ सङोमोन होननानै बुंनाय जादों आरो जेसे जौ माने बेफोरबायदि मोननै रो- खोमनि थायना जेनेबा जोङो न'आव बानायनाय बेफोरबायदि गिसि आरो गिसि जौ बा गोरान बेफोरबायदि थायो नालाय जोंहाय जायखौ सेरेब बा जुमाय बेफोर बादि बुंनाय जायो बेफोर ओ जाय जुमाय बा बेफोरबायदि गोरान बे गोरानखौहाय गोदो बारा बाहायामोन गोदोनि सुबुंफोरा बांसिनहाय बे जुमायखौ बाहायोमोन आरो जेनेबा माइ गायनायानो जा बा माइ हानायानो जा बेफोरबायदियावहाय बे जुमायखौहाय बेनो ओ‌ जेरैहाय ला भाजा बा लाव मथर आलु फाजाब बा बेफोरबायदिनो दाउ बेदर बेफोरबायदि भाजा‌ बा अ- मा बेदर लाव भा बेफोरजोंहाय आगोलो
गोदोर गोदोर जायोमोन नालाय बेवहाय सोरबा सोरबा जमा जमा माव बेफोरबायदिनो बिदा फंबायफोराबो